हेल'?
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय। औ नोंथां मा खालायगासिनो दं दायो?
अरैनो जेरायनासो दं नै नोंथां।
औ औ दा नोंथाङा नोंथांनाव औ नोंथांनिसिम कल खाल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय औ।
औ।
हेलौ नोंथां टावारा एसे फ्रब्लेम जादों खोमा ना नेटवर्कआ?
औ खोनादों खोनादों आं नोंथां नोंथां खोनादों।
औ औ दा नोंथां आं नोंथाङा दा दसे समब्ला खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
औ औ
दा नोंथां नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला मोनसे आयदानि सायाव जों एसे सावरायनोसै होमबा।
औ औ सावराय जागोन।
औ औ दा जोंहा ओ मानसि सिनि जिउआवथ' गोबां रोखोमै खैफोद आफोदाथ' जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां जायो।
औ दा बैफोरनि बिथिङावनो जोंहा गोबां रोखोमनि खैफोदफोर जायो आरो दा बैफोरनि बिथिङावनो जों नोज होनानै नुयो नुयोब्ला जोंहा माखासे खैफोदा जोंनिनो माखासे आंगो बा ओ मिथिंगायारि सम्पदा जे जोंजों एथबां मानि ओ मा होनो खाथि सोमोमावन दं थेवब्लाबो माने बे मिथिंगानिफ्रायनो जों सुबुं माहारिया गोबां खैफोद मोननो हायो आरो दा नोंथां बै मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखास जाब्रबथाय जाथायफोरनि बागै फंनैसो जा एसे मिथिगौ फोरमायना होनो होगोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा अ मि मिथिंगायारिनिफ्राय जाब्रबनाय खैफोद बा मिथिंगानिफ्राय जों मा मा खैफोदफोरनि गेजेरजों भुगिनो गोनां जायोबा खहा जायो बेफोरखौ नोंथांङा मिथिनो लुबैदों नङा होमबा? अह बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' मोनफ्रो मबो बिथिङावनो बा मोनफ्रोमबो मुवायानो बा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंहा मोजां आरो गाज्रि होननाय थायो। दिनै जोंनो मिथिंगाया जेसेबांनोखि मोजां होननानै हो दों दोनै जों मिथिंगानि गेजेरजों जोंङो माखासे खहाफोरखौबो जानाय नुनो मोनो। मिथिंगाया जोंनि सुबुं माहारिफोरनि थाखाय बा जिब जुनारनि थाखाय बा ओ थांनानै थानाय जिब जुनारफोरनि थाखाय मोनसे नङा मोनसे ओ मा होनो जोंनो थाखाय जेंनाबो लाबोनानै होफैदों बा खहाबो लाबोनानै फैदों। ओ मिथिंगानि खहा होनोब्ला जोंना बेखौनो बुंनांगोन जों गिबियावनो बांग्रिं, नङा होमबा? जोंना बांग्रिंआबो जोंना मोनसे मिथिंगायारि जाथाय। जाय जाथायनि गेजेरजों दिनै ओ बबेबा मोनसे ओनसोलाव जेराव जायो बे ओन सोला गोबां खहा जानो गोनां जायो। जेरै न' बिल्डिं गिदिर गिदिरफ्राबो गुग्रुबनो गोनां जायो। हाफोरा गोदोलाङो हा फोरा गावलाङो। सुबुं अनजिमा सुबुंफोरा बोजोनै बांग्रिंनि गेजेरजों न' बायनानै जुदि होसिनजायोब्ला थैनो गोनां जायो। बेफोरबायदिनो गोबां सुबुंनि खहा लानानै फैदों ओरै मोनसे जाथाय जेरै बांग्रिङा जेरै गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरखौबो जोङो बेबायदि ओ बांग्रिंनि गेजेरजों सिफायजोबनाय बेबायदि जोङो नुनो मोनदों दिनै गोजौ गोजौ हाजो हा जायखौ जों हाजो होननानै बुङो बेबो जोंना बांग्रिंनि गेजेरजोंनो जाबोरजोबदों। आरो मिथिंगायारि जाथाय मोन अर्गेंन बेफ्रुनाय होनायनानै बुंनाय जायो जायनि गेजेरजों जों हाजोखोनुयो जेरै हा सिंनिफ्राय लामा ओंखारबोनाय। बेखौनो जों अरगें बेरफुंनाय होनना बुङो जेरै हा सिङै बिदुङा। हा गावनानै ओंखारबोनाय बेफोरनि जाउनाव जोङो दिनै। आ गोजौ गोजौ अबेबा मोनसे दहहा जायगायाबो गोजौ जाबोदों बा गोजौ जायगायाबो दहा जाबोदों बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो ना।
ओ
जाहैबाय मिथिंगायारि जाथाय होनोब्ला बेनो आरो मोनसेबाव जोङो मिथिंगायारि खहा होनोब्ला जोंहा। ओ बुहुमनाव ओ दुं दुंखावनाय दिनै जोङो मिथिंगाया मोनसे दुंखावनाय लाबोनायनि गेजेरजों ओ ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां खहा लाबोयो। जेरै जाय जायगायाव जोङो मिथिंगायारि दुंखावनाय बेफोरनि गेजेरजों। सुबुङा थांनानै थानो हाया हाया जायो जिब-जुनारफ्रा थैनो गोनां जादों बेफोरबायदि आरोना। दिनै अखा जेरैहाय बेबायदिनो मिथिंगा खहा जानाय अखा गैया दै गैया बेबायदिनो रानस्रावलांनो गोनां जादों बिदुंनि दुंनायजों। बेफोरबायदि आरो दा जोङो मिथिंगायारि आरोबाव जोङो मोनसे। खहा होननानै बुङोब्ला दैबाना नङा होमबा नोंथां दिनै दैबानाफोरनि गेजेर जोङो मिथिंगाया। दैबाना दैबानाया जोंनि मोनसे मिथिंगायारि जेराव। दैबानानि गेजेरजों सुबुङा गाव गावनि गोबां न'फोरखौ फोजोबस्रांनो गोनां जादों सोरबाया जिउ खहा जादों। जिब-जुनार थैलांदों सुबुं माहारिनि थांनानै थानायाव आबाद माव फोरा हाफोरखौबो बिसोरो फोजोबलांदों बेबायदिनो बालाबारि खालामलांदों। बबेखौबा दहहा खालामलांदों खुखालांदों सो गोबां जिब-जुनार फोरखौबो बुथारलांदों बेबायदिनो गोबां दैबानाफोरनि गेजेरजों। खालामलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबो मोनसे मिथिंगायारि खैफोद। आरो मिथिंगायारि खैफोदजों जोंहा खहा जानाय होनोब्ला मोनसे दंबावो जेरै जोंहा‌ दैबाना थांबाय बांग्रिं थांबाय नङा होमबा बेबायदिनो जोंहा मिथिंगायारि खैफोद होनोब्ला गोबां दं आरो। दिनै जोङो
मिथिंगायारि खैफोद होनोब्ला गोबां। अखा हानायनि गेजेरजों दैबाना जानायखौ जोङो आं बुंलांबाय नोंथांनो एसे फोरमायनानै होलांबाय। बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां ओ मिथिंगायारि खैफोदफोर दंबावो जेरै जोङो रानस्राव बालाबारि जानाय बे बिदुंनि दुंखावनाय नङा होमबा जोंनि दिनै अखा गैयनि जाहोनाव दै गैयनि जाहोनाव बिफां-लाइ फांफोर रानलांनाय सुबुं अनजिमाया थां ओ
औ
खोनादोंना नोंथां हेलौ।
ओ बेखिनिखौनो फोरमायबाय नोंथाङाबो एसे मिथिंगायारि
नोंथांनिया टावारा एसे प्रब्लेम जाबाय नोंथां।
खनो हाया खोनादोंना नोंथाङा? आ दाइस
ने हेल' नेटवर्कआव प्रब्लेम जाबाय नोंथां एसे नांथा नांथा मोन खोनादों माने नोंथां।
औ दा खोनादों नोंथाङा दायो खोनादों नोंथाङा?
दाबो खोनादों थेवब्लाबो माने थेवब्लाबो माने मोजां खोनानाय मोनाखै
औ औ बिदिनो नोंथां आङो नोंथांनिखौबो एसे देंलेंदांलां खोनादों आरोना नोंथां।
टा मोजां खोनाबायना?
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे अ बेबायदिनो मिथि मिथिंगायारि खैफोदनिफ्राय माबायदि खहा जानो हागौ एसे खोन्थागोन ना आंनो।
अ हागोन नोंथां हागोन।
औ दे बिदिब्ला नोंथां एसे खोन्थानाय।
औ जोंहा नै दानि बावैसो नोंथाङानो बुंलांखाजोब्बायानो होनजायो जोंहा मिथिंगानिफ्राय। गोबां रोखोमनि माने खैफोद बा जाब्रबथायफोरखौ जों लोगो मोनो आरो जोंनि बे जिुउखुंनायनि समाव बाय जिउ खुंनाय अ बे जोंनि समाजाव जोंहा। अ नोंगौ जों मिथिंगाया मिथिंगायारि सम्पदाबा जोंजों माने गोबां खाथि सोमोनदो। गोनां आरो गोबां मदद होयो थेवब्लाबो माने बेवहाय नोंथां बुंनो हानाय बाददिनो मोजां आरो गाज्रि थाख खायो जेरावबो दा बिनिफ्रायनो जोङो माने मिथिंगायारि सम्पदनिफ्रायनो बा मिथिंगानिफ्रायनो जोङो गोबां खैफोदखौबो नुहुरदों। दा बैफोर खैफोदफोरा माने अ मालानि समाव जायो बा माला जागोन बेफोरखौ जों जेबो बुंस' हाया बा मिथिस'वा आरो बेहा जेबो सम टाइम गैया। दा बिदिनो जोंहा मिथिंगायारि खैफोद बुंनो थाङोब्ला जोंहा बुंनो हागोन जे अ नोंथांमोल आं नाय बदि जोंहा दैबाना बेबायदिनो माने बांग्रिं मावनाय बारहुंखा बार बारनाय सारअन्थाइ गावनाय। दा बैफोरो माने गासैबो मिथिंगानिफ्राय माने मोनसे मोनसे खैफोद आरो। दा बे खैफोदा माने जोंनि सुबुं जिउआव माने गोबां। मा होनो अ जे माने खस्थ'बा माबाखौ जोंखौ खस्थ'बा गिन गिथावना जाथाय। जोङो साननो गोनां आरो जेराव जों बुंनो हागोन जे ओ मा होनो ओम बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जोंहा दैबाना जायो नङा होमबा नोंथां? दा बेबायदिनो आरो मा होनो औ नंगौ ओम बांद्राय अखा हायोब्ला जोंहा दैबाना जायो जा दैबाना जानाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि सि सुबुंफोरनि माखासे बा आबादारिफोरनि माखासे आबाद खेथिफोरा माने लोमसाव फांजायोबा खहा जायो आरो दा बेबायदिनो सासे आबादारिनि सासे आबादारिया मोनसे आबादनिफ्राय मावनानै मोननो गोनां फसलखौ बिसोरो मोननो हाया आरो मान मानो होनोबा बे मिथिंगाजों सोमजिनाय जोंहा दैबानायया बुस्रावजोबनानै लांजोबोब्ला अ बेवहाय माने बुखाना लानानै थांजोबनाय जायो आरो गथ' थायजेबो माखासे मुलाम्फाफोर बा फसलफोरा थालाङा जायनि जाहोनाव गोबां माने दुखु जों भुगिनो गोनां जायो जा आबादारिफोरा दा बे दा बेल' नङा जोंहा मा होनो बारहुंखा जेराव जों बारहुंखा बारोब्ला जोंनि माखासे अ गोबां खस्थ'यै लुनाय न' बांफोर फोराबो बा गोबां समजोंहाय देरनाय बिफां लाइफां फोराबो माने गुयो बा न' बां बायख्रुबो दा बैफोरनि बिथिङावबो जोंहा गोबां खस्थ' बा दुखु दुखुुनांथाव बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बिदिनो। सार'न्थाइ गावनायाबो जोंहा मिथिंगानिनो मोनसे जाब्रबथाय जाथाय औ दा जोंहा ओम मा होनो सारअन्थाइ गावनायनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला मा होनो अ नोंथांना भाइब्रेस'न जादों नामा मबाइला?
औ नोंथां दे बुंबाय दा।
ओम जाबायना औ दा जोंहा माने सारअन्थाइ गावनायनि बि बिथिङावबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा होनो ओ जेन'बा सासे से सुबुङा फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समफोराव जोंहा मोनथिस्लाबै बा मोन ओ मोनथि थाबै ओ माने सारन्थाइ गावहरोबा जोंहा सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो दा बेवहाय जोंहा गोबां खहा जादों होननानै जों बेखौ बुंनो हागोन आरोना मानो होनोबा सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायाबो माबा मोनसे जेनबा गोरलै एबा फिसा जाथाय नङा बेयो मोनसे जोबोर गिदिर खहा जोंनि थाखाय। मानोबा मानो होनोबा जोंहा जोंनि समाजखौ जौगाहोनो थाखाय जों गासैबो सुबुंनिनो मदद नांगौ नङा होमबा नोंथां? थां दा बैफोरनि बिथिङावनो जोंहा माने ओ मा होनो आ मिथिंगानिफ्राय जानाय माखासे जाब्रबथाय जाथायफोरा गोबां जों सुबुं माहारिखौ खस्थ' बा दुखु-दाहा बिदि जेंना-जेंसिखौ सोमजिहोयो। ओ बिदिनो दहाय नोंथाङा बुंलांखा माने बेदिनो बांग्रिं बांग्रिं मावनानैबो जोंहा जोंनि हा हु गावनो नागिरो माने अभार बांग्रि मावोबा बिदिनो गोग्लैलाबायनानै न'स' गुग्रुबो। दा बैफोरबायदि जाथाया माने जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो बिदिनो जों माने गोबां जायो दहय इदिनो जोंहा बुहुमनां दुं खावनाय बेफोरबायदि जेनबा सोमजियो आरो मिथिंगानिफ्राय दा बेफोरबायदि मिथिंगानि माखासे दुखुनांथाव बा गिथावना जाथायफोरा माने जों स सुबुं माहारिनि बा सुबुंनि जिउ सुबुं थांना थानायाव सुबुंनि जिउ थांना थानायाव माने गोबां मा होनो बेखौ ओ जाब्रबथाय जाथाय लाबोयो आरो सम सम। दा बेनोसै नोंथांजोंहा बुंनानैथ'बो गासैखौबो फोजोबजोबनो हाया ओम दा नोंथांजों होमबा बे जेन'बा मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
आंबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नों
औ दे।